खोनादों ना
औ खोनादों
औ औ औ गोजोन मोनाबिलि समनि नोंथां गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाग्रोबाय आंनि गोसो गोसो गोरबोनिफ्राय खोनादोंना औ औ औ दा नोंथांजों आङो मोनसे गोनां खोथा सावरायनो होनना सो फैनाय जादों
औ सावराय जागोन दे
औ औ औ दा जोंनि सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय जानाय लोंनायनि फारसे सावरायनो लादों नोंथाङा आंनो जानाय लोंनायनि एसे ओ सावरायना होनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ जानाय लोंनायनि आयदा होनोब्ला गिबियावनो जोंनि ओनसोलाव माबोरै सङो एबा माबुरै माखौ जाजाया बेनि बागै फोरमायनो आ गिबियावनो जोंनि आ जोंनि बड' बर' हारिनि ओ अनला ओंख्रि अनला ओंख्रि संनायनि बागै आङो एसे बुं सै ओ अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो होनोब्ला गिबियावनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोङो अन गुनदै नांगौ नालाय आ बिनि थाखायनो जोङो अन गुनदै देनो थाखाय जोङो गिबियावनो माइरंखौ जाखिनि नांगौ नोंथाङा जाखिनि संगोन बेखिनिखौ ओ जोङो गिबियावनो सोमनानै लाग्रोय जायो दसे समनि था खाय बिनि उनाव बेखौ ओ बुहुद मोजाङै सुना लानायनि उनाव जोङो बेखौ ओ थिंखियाव ए बा जों थुबसियाव देनो मोनो एबा उरालावबो देयो अब्लाबो जोंनि ओन सोलाव उरालाव देनायखौ नुनाय मोना आ बिनि उनाव बिदि अनलाखौ देखाना लानाय उनाव जोङो अनलाखौ बायदि बायदि जों जाजायो बेदरारिफोरजोंबो जाजायो एबा जों अमा बेदरजोंबो जाजायो एबा जोङो एम्फौ लाथाजोंबो जाजायो दा ओ आङो बेदरजों मारै जायो होनोब्ला ओ गिबियावनो जोङो बे दरजों जानोब्ला गिबियावनो जोङो बेदरखौ एवहांनानै लाग्रोनांगौ बेखौ ओ एवखांनाय बेनि उनाव एवखांनाय बोखांना दोननायनि उनाव जोङो आ दानि समाव दा बिदि समाव बुंनो थाङोब्ला जोङो औवा गाजोंबो जायो आरो अनला खारिखौ औवा गाजाजों जायोब्ला जोंङो औवा गाजाखौ मोजाङै हाना लानायनि उनाव जों बेखौ एवफ्रानग्रोयो एवनानै लाग्रोयो बेनि उनाव एवनानै नै बेयाव दै होयो दै होनानै जेब्ला गोदौओ अब्ला जोङो खारै संख्रि होयो खारै संख्रै होनायनि उनाव जेब्ला गोदौबाय यो अब्ला जोङो बेदरखौ होयो बेदरखौ होनानै मोजां गोदौबाय थानाय समावनो जोङो ओ अन गुन्न्दैखौ होयो अन गुन्दैखौ ओ नां जे होनांगौ बांद्राय होयोब्लाथ' बाराद्राय ग सा जायो नालाय ओंखाम बायदि बेनि थाखायनो जोङो जाखिनि नांगौ बे खिनिखौ होगोन होनानायनि उनाव खारै संख्रै मोजां नि नांनायनि उनाव ओ बिदिनो जोंना बिदिनो गंगार धुनियाबो होजा जायो जो गंगार धुनदिया खौबो होयो मोदोमनो थाखाय मोदोमनो थाखायनो ओ माइ मसला बिदिनो होजायो सामब्राम पियास बिदिखौनो होजायो बिदिनो अनला खारैखौ बिदिनो जोंनि जोलाव संनाय जायो आरो नोंथां
जायो औ नंगौ सैथो दा नोंथांनियाव आं मोनसे सोंथि सोंबावनो लादों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना आंनो
औ
खोनादों ना
औ
औ दा नोंथाङा आंनो ओ सबाय ओंख्रिखौ माबादि सङो बेनि फारसेबो फोरमायनो हागोन ना
सबाय ओंख्रिखौ जोंनि ओनसोलाव माबादि सङो होनबोला गिबियावनो सबायखौबोथ' अनला ओंख्रि खौ जेरै ओ बेदर आरिजों एबा ओ एमफौ लाथाजों जाजायो होनना बुंखांबाय आङो बिदिनो सबाय ओंख्रिखौबो अमा बेदरजों एबा दाउ बेदर जों जाजायो आमफ्राय साम'जोंबो जाजायो दा साम'जों माबोरै जायो होनोब्ला गिबियावनो बेख सबायजों साम'जों जानो थाखाय जों गिबियावनो साम'खौ आ जा सानखालि जागोन बिनि गिबि सानखालि जोङो बेखौ सोमनानै हरसे दोननां गौ मानोना साम ओ साम'आव जोबोत मैला थायो नालाय बिनि थाखायनो बेखौ ओ मैला खौ खारहोनो थाखाय जोङो हरसेफा मानि सोमनानै दोननाय जायो बेनि उनाव जि सानखालि जागोन जोङो ओ सबाइ ओंख्रिजों जानो थाखाय सबाइ ओंख्रि ओ सबाइखौ जोङो गिबियावनो ओ दसे सम सोमना लाग्रोनांगौ सबाइखौ जोङो बांसिना नो न'आव फोनानैबो लायो एबा बाजारनिफ्राय बायनानै बो लाबोयो बिनि उनाव दसे सम सोमना बिनि उनाव आ सबाइनि जा बिगुर दङ गोसोम बेखौ खारहोनो थाखाय जोङो दसे सम सोमना लानाय नि उनाव मोजाङै बेखौ खारहोनानै सुनानै दोनग्रोनाय जायो बिनि उनाव जोङो ओ साम मनि मैलाखौ खारहोनो थाखाय मोजाङै बेखौ आ सुनानि लायना जायो बा हुनानै सुयो बिनि उनाव बेखौ सुखांनायनि उनाव जोङो बिनि दाखोन एबा बिनि जा जंफार दङ नालाय साम'नि बेखौ गिबियावनो जोङो नानै लाग्रोयो बिनिनो उनाव आहाय खेबसे मोजाङै मैलाया खारनाय बायदि खेबसे सुफिनो बिनि उनाव बे खौ मोजाङै सुना लानायनि उनाव जोङो बेखौ गिबियावनो एवफ्रानानै लाग्रोनाय जायो ओ बिखौ एवफ्रानानै बोखा खांनायनि उनाव बोखांनायनि उनाव जोङो ओ सबाइजों दै जों रुयनो थाखाय होनाय जायो ओ जेब्ला गोदौनानै सबाइ आ रुइनो थाखाय जोङो खारै आरो संख्रिखौ होनानै बे खौ गोदौनो होयो बिनि उनाव जेब्ला सबाइआ रुयो अब्ला जोङो ओ साम'खौबो होब बाय लोगोसे बेयाव ओमफाय जोङो जेरै सामब्राम पियास बेफोरबायदिखौ ओ जाखिनि होयो नोंथाङा जा माइ मस लायो बेफोरखौ होनाय जायो बेनि उनाव आरो मोजाङै गोदौना गथा जानायसिम जोङो बिदिनो ओ मोदोमनो थाखाय गंगार दुन्दियाखौबो होयो बिदिनो जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनाव सबाइ ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ सैथो औ औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ औ औ नोंथांमोननि ओनस फोर जों ओरैनो दा जानाय लोंनाय होननानै बुंनो थाङोब्ला मा मा ओंख्रिखौ मोननो थाङो?
उम
खोनादोंंना
मा मा ओंख्रि मोनो थांनो होनोब्लाथ' आं गिबियावनो गोदोखौ लानानै बुंनोसै। ओ गोदो जेरै ओ आ बै आबौ मोनि समाव जेरै हाग्रानिफ्रायनो बांसिन मैगंखौ बुथुमनानै जायोमोन नङा होमबा ओ दानि समावथ' बांसिन ओ हाग्रा बंग्रानि नागिरनो सेबां गैलिया दं अब्लाबो एसे एनै अब्लाबो दानि समाव जा ओ मैगं गायो न'खरफोराव बा आबाद फोथाराव ओ बिदि गायनाय समाव जोङो बांसिनानो हासार एबा हाथायाव बाय जाराव बायना मोननाय हासार। एबा मुलिफोरखौ बाहायलाबायनायखौ नुनो मोनो जायनि थाखाय जोंनि देहायारिफोरा मोजां जाया। ओ गोदो जेरै हाग्रानिफ्राय नागिरनानै मोनोमोन मैगं थोयगं आं एसेबां थिया अब्लाबो हाग्रानि फ्राय मोननाय मैगंनि मोननैसोनि मुं बुंगोन आङो। जेरै जारि बिलाइ ओ दिंखिया मैगं लोगोसेनो दा ओ भेेदेलेथानि बिलाइखौनो लोगोसेनो मानि मुनि गेदेर उनदै ओमफाय खंखला ओमफाय काक्रेल बिदिनो बेफोरखौ जोङो मोनो सिमबो मोनो होनजागोन बेफोरखौ ओ बेनि अनगायैबो माबाफोर मोनबोयो नामा आं एसेबां सिनाया नाथाय अब्लाबो आं जाखिनि सिनायोमोन नोंथांनो बेखौनो फोरमायबाय अ दा आ गायनायाव बुङोब्ला जोंना जेरै ओ जिंखा भिनदि लेस्रा बेफोरखौ ओ हाथाइ बाजारनिफ्राय ओ जेरै हासार एबा मुलिफोरखौ बाहायाबालासिनो नख'रनिनो हासार जेरै ओ गोबोरखि एबा जोंना न'खराव ओ बांसिनानो लाथा एम्फौ फिसियो नालाय बिनि जा ओ बिसोर बिलाइ जानायखौ ओ बरन गारनायखौ आ बिजोंबो जों हासार बानायो ओ हासार बानायनायखौ जोङो होयोब्ला आ बिनि उनाव बिनि फिथाइखौ जोङो उनाव जायोब्ला जोंनि देहायारिनि थाखाय ओ मोजां होननानै आं सानो आरो
औ नंगौ
औ नोंथां बिदिनो जोंनि ओनसोलाव ओ मावनाय दांनाय होनोब्ला ब्ला बेफोरखौनो मावनाय दांनाय जायो आरो आरो लोगोसेनो मालाबा जा सिलिंगोरोबो फैयो सबाय बिदिनो
बेफोरखौबो फोनाय जायो आरो नोंथां एबा गायनाय जायो आरो जों
उम नंगौ दा आंबो एसे बुंनो नङा फोरमायनो औ औ औ
उम
नंगौ थारैनो जोंहा औ
औ आबाद मावनाय स समाव ओ मा मा आबा आबाद मावो एबा माबोरै मा मोजां गाज्रि नोंथां बेखौ फोरमायनो हागोन ना
औ औ औ मा जोंनि ओनसोलाव मा मा आबाद मावो होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंनियाव गाहाय जों माइ आबादखौ बांसिन मावनाय नुनो मोनो नङा होमबा दा थिग बेबादिनो जों जोंनि ओनसोलाव माइ आबाद नि अनगायैबो गोबां मैगं थाइगंनि आबाद जों मावनाय नुनो मोनो नङा होमबा दा बे रोखोमैनो जोङो ओ बायदिसिना गोथां मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय जों नुनो मोनो जेरैहाय आलु कबि आ लाइ लाफा थुन्दिया फालां बेनि उनाव दङ आलु बेसर जुखाम आरो लेस्रा भिन्दि बायदिसिना रोखोमनि जोङो ओ गोथां मैगं थाइगं जोंनि आबाद मावनाय नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ मैगं थाइगंनि अनगायैबो बायदिसिना जोङो आबाद मावनाय नुनो फिथाइ सामथाइनि जेरै खुसेर आबाद ओ बेनि उनाव दङ जोंहा ओ थाइलिर आबाद बेनि उनाव दङ बैग्रि आबाद बायदि बायदि रोखोमनि जोङो जोंनि ओनसोलाव जों मावनायखौ नुनो मोनो दा बे रोखोमै बुंनो थाङोब्ला जों न'आव गायनायनि अनगायैबो जोंहा हाग्रानिफ्राय गोबां रोखोमनि जोङो मैगं थाइगंफोर मोननो हायो नोंथाङा एसे सिगाङावसो बुंलांबाय जेरै हाय आ मान्दिया दिंखिया ओ गुद था आ आ मानामुनि ओ थालिर फस्ला, थन्द्रा, नोरसिं, थुनथुनि, थास' बिबार, थास स' बिथराय बायदिफोरखौ जोङो हाग्रानिफ्राय खानानै जानो हायो। नंगौना दा बे रोख खोमैनो जोङो बायदिसिना मावनायजों आबाद मावनायजों लोगोसे जोङो बायदिसिना हाग्रानि रोखोम बायदि रोखोमनि जोङो मैगं ओ खाबथिंनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। दा बे रोखोमै जोंहा ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ जोंनि जा बर' हारियाव जों नुनो मोनो जाबोनायखौ ओं नारजिनि ओंख्रि सबाय ओंख्रि। अनला ओंख्रि नङा होमबा खारदै खारै दा बेनि अनगायैबो जोङो लाइ लाफानि ओंख्रि जानायखौ जों नुनो मोनो लाइ लाफाखौ जोङो बांसिनानो मैथ्रु ओंख्रि महरै जानाय जायो। दा थिग बेबिदिनो खारदै खारि होनोब्ला जोंहा हाग्रानिफ्राय मोननाय जेरै हाइ जारि नोंथाङा एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय। जारि मैगंखौबो खारदै खारै जाना मोजां मोनो जोंनि न'आवनो ओ जा खारै बानायनाय जा था ओ थालिर फस्लानिफ्राय जा थालिर फस्ला एबा जा मादानिफ्राय जोङो दहननानै खारै बानायो। बेखौनो जोङो खारदै दै होननानै बुंनाय जायो नङा नंगौना औ दा नोंथां जोंनिया समाबो जाबोबाय। नोंथांजों सावरायनानै गोबां खोथा ओ मोनथिनो मोनबाय जानाय लोंनायनि सायाव ओ नोंथांनिस सिम रोजा रोजा बा साबायखर थाबाय नोंथांनो एसेबां सम होनायनि थाखाय आसा खालामो नोंथांखौ आरोबाव ओ लोगो मोनबावगोन होननानै गोजोनथों नोंथां।